नोंथाङा दा नोंथाङा दा माखा- खालाम गासिनो दं
आङो दा खोमोन जिरायना दङ नोंथां
नोंथाङा फ्रिबा आङो नानि टफिक लाना फैदों नोंथाङा सावरायनो हागोन नामा?
हायो हानायालाय नोंथां
ना होनना बुङोबाथ' जोंना दानि दा दैज्लां बोथोरावथ' गोबां मदेल- -नि ना मोनो होनबा नोंथाङा मिथिखागौ
ए औ
दाथ' दाथ' जोंनाथ' बिराद ओ दै दैबानाबो खाथि जाबाय अ नाफोराबो मा ना जानो बिदिनो दैबाना जाबाबो ना मावा, फिथिख्रि, गोरि नास्राय, सिं- -गि मागुर बिदिनो थेंगोना बालाबाथि गोबां ना मोनो आरो- -ना
ओ नोंथां मोनो मोननायालाय जोंथिं बिराद मोनो बिदि नाफोरखौ
औ जोंना जोंनाबो दैमा दैमा खाथि नालाय
ओ नोंथां
आरो आरो जों बेफोर नाफोरखौ गोबां ना मोननाय ना फोरखौ ना जोङो इसिबां इदि जाख'नोथ' हाया जायोना सानसेयावनो बे बे नाफोरखौ जोङो इदिनो बांद्राय बुरजा मोननाय नाफोरखौ बिदिनो जोङो ओ फोरानो बेखौ मोजां रानजासिम बेखौ फोरानसिगोन ओमफफ्राय फोरानखांनानै जोङो उनाव बेखौ बिदिनो नाफाम देयो आर ना नाफाम देनायखौथ' नोंथाङा मिथिया खोमा मिथियाबा आं एसे फोरमायना होनोसै
मिथिनायालाय बारा मिथियो आ नोंथां फोरमायना होदो नोंथाङा दे एसे
ओ नाफाम होनना बुङोबाथ' जोंनि बर'फोरनि फेभरेट नङा होनब्ला आ बे नफामखौथ' जोङो बे नाया मोजां रानबाथाय जोङो बेखौ बिदिनो ओ माबायाव उवालाव दैेयो आरोना बेखौ मोजां देग्लियो बेखौ देखांनानै बिदिनो दुदालि गांखं थास' गोसोमनि गांखं नाय जायो आरो ना खुमब्राखो खुमब्राखौ माने बिनि बे नाफामा सिदोब इसे गिसि मोजां थानायनि बे खुमब्राखौ होनाय जायो आरोना ओमफ्राय
नाफामखौ इदिनो हासुङाव सोयोमोन दानि दिनावथ' बयामावसो सोयो ओन नङा होमब्ला नोंथां बयामसो जाजोबबाय बयामावसो सो सोनानै दोनो आरो बेखौ मास मोनसेसोनि उनाव मास मोनसेसो सोना दोनो आरो बेखौफ मास मोनसे जाबाथाय बेखौ दिहुननानै एसे एसे फुं फुङाव जायो आरो आरो ना होनना बुङोबाथ' जोङो ना खौ इदिनो इदिनो बिराद मदेलनि इदिनो सानजारिबो जायो गोरान एव नानैबो बाथोन देनाय जायो आरो ना गोरानखौबो जोङो इदिनो बिराद नागो ना गोथां मोननायखबो जोङो इदिनो फोरानोना बेखौबो जोङो बिराद जायो आरोना इदिनो ओम नायाथ' ना गोरानाथ' बिराद आलुजोंबो जाजायो बाथोनबो देनानै जाजायो इदिनो लाफा खारै, फाथो खारै बे फोरावबो होनानै जाजायो आरोना नाफोरा
ओंं ओं नोंथां, नोंथाङा मा मा नाखौ बांसिन गोथाव मोनो?
आंथ' ना होनोब्ला ना सिंगि बालाबाथि ओमफाय थुरि बेफोरखौ गोथाव मोनो आरोना आङो
औ
नोंथाङालाय?
आंथ' इदिनो मागुर, खुसिया फिथिख्रिफोरखौल' मोजां मोनो नोंथां
औ नोंथांमोननिथिं मा मा ना मोनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां, जोंनिथिंथ' दै लोमबा दुब्लिफोराव दंग'फोराव थालांलाबायो इदिनो मोनजोब सोब मोनजोबो जोंनिथिं नाखौनो नोंथां फिथिख्रि, मागुर, सिंगि, थुरि नास्राय, ना गोरि, सब खांख्राइ-सांख्राइ सब मोनजोबो नोंथां जोंखै
औ
स
खांख्राइयाबोथ' नानि लिसावनो गोलैयोना खांख्रायाथ' दानि दिनाव बिराद गुदुङाव गुदुं गुदुं थायो बिराद मेलेम गोनां जायोना जायो आरो ना? बि खांख्राइखौथ' जोङो इदिनो ओ इदिनो भाजा एवनानैबो जाजायो इदिनो मैथाजोंबो जाजायो आरो आरो बाथोनबो देनानै जाजायो एवनानै आरो सावनानैबो बाथोन देजायोनो आरोना खांख्रायाबो बिराद मोजां आरोना आरोबा बे खांख्राया बांद्राय मोजांबो नङा आरो बिखौ बांद्राय जायोबा बे उदै सानायबो जायो आरोना खांख्राया
ओ
नोंथांमोनालाय नाखौ मा मा माजों जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
हायो नोंथां हागोन जोंहा नोंथां ना फिथिख्रिफोरखौ बालाबाथिया नास्राय बिदिनो मैथाफोरजोंबो जायो बांसिनानो
औ
आरो थाय एवनानै बाथोन देलाबायन जालाबायो आरो आलुफोरजोंबो जायो आरो नाखोलाय
नाया इदिनोथ' मा होनोमोनलाय ना मावा ना माव ओ ना मावाफोराथ' बिराद माबाजों मा होनोमोनलाय ओ मैथाजों जानो बिराद मोजां ना
नाथुरफोर नाथुर गोरानफोर होबाथाय
आरो ना मावायाथ' मैथाजोंबो जानो बिराद मोजां बिदिनो ओम माबा थाइगिरजोंबो बिदै फुदुंनानै जानो बिराद मोजां आरोना मैथाया आरो सानजारि बाथोन सानजारि बाथोनबो जानो बिराद मोजां आरोना ओमफ्राय बिदिनो माबा खौ ना गोरिफोरखौ बिदिनो लदस्रब लदस्रब बिदिनो सानजारि बाथोन इदिनो थुग्लिया गारा बिदिनो ग'था ग'था दोनो होननानै जानो बिराद मोजां मोनो आरोना
आरो ना मावाफोरखौ ना मावाफोरखौ थालिर फस्लायाव मा होनो ओरै खाथुमनानै औवा हासुं दाननानै हासुङाव सोनानै अर सावनानै बे जाजायो
औ मेयो आरो नाया ना मावाफोरा बिराद मडेलनि जाजायो आरोना सोरबा सोरबा बिदिनो ना मावाखौ होसिगोन बिदिनो मोजां सु सु मोजां सुना लासिगोन ओमफ्राय बिदिनो थालिर बिाइखौबो म मोजां सुना लासिगोन आरोना ओमफ्राय बेखौ बेखौ थालिर बिलाइयाव नाखौ दोनसिगोन ओमफ्राय बिदिनो बानलु संख्रि हालदै होसिगोन बेखौ ओमफ्राय बिदिनो मालाबा अरखि खियावबो मेंनाय जायो ओमफ्राय सोरबा सोरबा बिदिनो दै गुदुङावबो रुयो आरोना बेफोरबायदि मडेल नि नाखौ जायो आरोना आरो सानजारि बाथोन जायो मै थाजों ओंख्रि जायो औ अनलाजों ओंख्रि जायो बिराद
बिराद गोबां रोखोमनि ना दंना
औ आरो माबायाथ' मा होनोमोनलाय नायाथ' ना होनना बुङोबाथ' ना गोथाङा थास' दानि दिनावथ' दैज्लां बोथोराव बिराद थास' आथिं थास' बिसं मोना न' मोना मोनोना बेफोरजों संनानै जानो बिराद मोजां आरोना थास' आथिंजों बोरै संना‌ जायो होनोब्ला नोंथां मोनथियाबा आं एसे फोरमायनोसै थास' आइथिं संनायनि
दे दे फोरमायना हो नोंथां
थास' आथिंखौथ' जोङो गिबियैनो बेनि बिगुरखौ मोजाङै सायना लानांगौ थास' आाइथिं सायनायाव बिराद खसथ' होमबाबो जानो बिराद मोजांना बिनि थाखायनो ओ थास' फासयावनो थास' आथिंनि बिगुर माबाखौ बिगुरखौ जों मोजां मोजाङै माबानानै जिरनानै लानांगौ आरोना ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो बेखौ खौ मोजाङै सुना लादो ओमफ्राय जोङो जोंथ' बिदिनो थास' बिसं माबाखौ थास' आइथिं थिं संनायाव जोङो बिदिनो रनदै होयोना बे रनदैखौ जोङो माइरंनि फ्राय दिहुननाय माइरंनिफ्राय माबायो आरो जे माइरं माइरंनि सुनाय दैखौ जों ओ सुखानाय दैखौ जोङो रनदै होनो आरो जों बे खौ बेलेग जायगा मोनसेयाव दोनो ओमफाय ओमफ्राय बेखौ जों बेलेग मोनसे जायगायाव दोननानै दोनो आरो ओमफ्राय बेखौ फुदुंसिगोन ओमफ्राय बेखौ मोजां दुंबाथाय दोनसिगोन आरो दुं ओमफाय उनाव जोङो थाव इसे होनानै बिदिनो थास' आथिंखौ एवसिगोन आरो मोजाङा गै ओमफाय मोजां बांद्राय एवबाबो थास' आथिङा मानो आरोना
उम
ओमफाय जोङो बेखौ एसे एनै एरबाय थासिगोन एरखांनायनि उनाव बांद्राय एरबा गेब्लेयो ओमफाय बिनि उनाव रन माबा रनदै फुदुंखाना रनदैखौ होयो आरो
रुन्दै होखांनायनि उनाव बिदिनो मोजां गोदौबथाय नाथाय जोङो नाखौ ना गोथांखौ इदिनो फिसा फिसा ना गोथांखौ सारलायनानै होसिगोन आरो
मा मा नाया गोथावसिन जायो नोंथां थास आथिङाव
थास' आथिङाव होननिबाथ' बालाबाथि मावा बेफोरो गोथाव जायो आरोना फिथिख्रिफोराबो गोथाव जायो जानाया ओमफाय एसे गोखा जायो आरोना फिथिख्रिफोरा बालाबाथियाथ' बारा खिबो गैयाना बेनिखायनो बालाबाथिया बिराद गोथाव गोथाव आरो जानो
ना फिथिख्रि फ्राय एवनानै आराम गोथाव जायो आरोना नोंथां
दा दाथ' जोंनिथिं बिराद ना मोनदों आरो ना बालाबाथि गोरि बिदिनो मा फिथिख्रि बिराद ना मोनदों आरोना बेफोर नाखौ जोंहा दिनैबो बिराद ना मोन्दों बेफोर नाफोरखौ जोंहा फोरानना दोनसिगोन आरोना जाहाथे उनावबो जेबो मैगं गैयाबाबो जोङो बे ना गोरानखौ जोङो बिदिनो नारजिजों बिदै फुदुंनानै जानो हायो आरो ना जेबो ओंख्रि गैयाबा
हायो नोंथां
नोंथांमोना नोंथाङालाय मा मा मा मडेलनि जानो मोजां मोनो नोंथाङा एसे फोरमाय होदो दे
अम आं नोंथां आङो मेनानै मोजां मोनो आरो है बिदिनो ओंख्रि एनलाफ्राव होदेरनायफोरखौ जानो बायो आरो ना नोंथां
उम
ह एक्सट्रा एक्सट्रा ना गासिखौबो आलादा आलादा एवजोबबासो जानो मोजां मोनो आं माने नोंथां
अ ना गावबा गाव गावबा गाव बेलेग बेलेग
ओ ओ ओ ओ बिदिबासो मोजां मोनो आं नोंथां
औ बिदिबा बिराद मोजां आरोना आरो ना बा ना फिथिगिरि गिदिर गिदिर गांलब गांलाब बे फ्राय एवनानै जानो बिराद मोजां आरोना
उम
नोंथाङालाय बिदि जाफेरगोन ना जाफेराखै
बेफोरबायदि जाफेरदोंमोन आं जाफेरनायखौथ' इंलिसफोराव होनाय नाफोरखौ बारा जाफेराखै जानायालाय गोथाव जायो आरो होनना मिथिदों आरो
औ गोथाव जायो बिराद गोथाव जायो मालाबा जानाय आरो नोंसिनिथिंथ' बिराद ना मोनो होननाय खोनादों नोंथाङा बेफोर नाखौनो मालाबा बिदिनो संना जानाय
मालाबा मैथा थास' आथिंनो होननाय थास आथिंजों बालाबाथियाजों जानो नायसै नोंथां
औ जानाय नायदो आरो ना बिराद दानि दिनावथ' थास' बिबार थास' आथिं थास थारुन थास बिथराइ मोनो बेफोर नाजों नो नाजोंनो जायो आरोना बेफोरखौ बिराद गोथाव आरो आरो नाफोर होआबाथाय बेफोर ओंख्रिफोरा थावा माननाय मानो आरोना दे होमबा नोंथांजों रायज्लायनानै गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनबाय उननि समाव नोंथांखौ लोगो मोनफि हुफिनगोन होननानै आसा खालामबाय
दे दे नोंथां
बियावनो दोन्थ'लायनोसै होमबा